औ हेलौ नोंथां
खुलुमबाय नोंथांखौ
औ खुलुमनाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौबो नोंथांनिसिम बावहरनाय थाबाय।
औ ओमफ्राय नोंथांङा मानोबा कल खालामदोंमोन?
औ नोंथां आङो नोंथांनिसिम माने बानलु आबाद गायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै ह हरनाय जादोंमोन आरो।
अ नंगौ ना औ बिदिब्ला द‌ खोन्थानायसाय माबोरै?
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा एसे खोनासंलांदो
ए‌ दे।
गिबियावनो जों बानलु गोमोनखौ मोजाङै फोरानना बेगर दिहुनना दोननायखौ फुलि बरननो थाखाय फोनानै लाग्रोनाय जायो। बिनि उनाव बानलु गायगोन हाखौ जोङो हाल एवनानै साफा खालामनाय जायो आरो एम्फौ एनलाखौ होखारनो मुलि सारनाय जायो जेब्ला बे फुलिया गायजानाय जायो अब्ला बेखौ फुनानै साफा खालामनाय हायाव लांना गायहैनाय जायो। बानलुखौ जोङो बैसाग दानाव गायनाय जायो
उम
बे फुलि-खौ सारियाव गायनाय जायो जाहाथे उनाव हाग्रा रज'नायखौ साफ साफा खालामनो मोजां जायो मुलि सारनायाव आरो बानलु खानायाव थांलाय फैलाय खालामनो मोजां जायो
उम
गायखांनायनि उनावहाय जेब्ला बानलु फिफांङा एसे जौ खाङो अब्ला बानलु बिफांनि गुदियाव हा खोनानै होनाय जायो जाहाथे अखानि दैया बानलु बिफां गुदियाव जमा थाया अखा हादैखौ दानगार हरनो थाखाय नालाबो जावनानै होनाय जायो मानो होनोब्ला बानलु बिफाङा गुदियाव दै मोनबाय थायोब्ला बियो थैनो हमो। बानलु बिफाङा बायदि रोखोमनि बेमारबो हमो जेरै गंगार आरो बिलाइ रोमोनाय बेफोरबायदि बेमारबो जायो बेफोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय मुलि सारनाय जायो जाहाथे बिफाङा मोजाङै थाजिम थायो आरो मोजाङै फिथाइ थायो जेब्ला फिथाइ थायो जों बेखौ खानानै फाननो हायो आरो न'खरावबो सामफ्रामबोनि ओंख्रि बायदिसिना संनायाव बाहायनो हायो बेनिफ्राय बे बानलु फिथाइखौ जोङो बुरजा बिबाङाव मोनोब्ला बुरजा बिबाङाव आबाद मावनानै लायोब्ला बे फिथाइखौ जोङो फाननो हायो आरो। बिनिफ्राय बे फाननायनि फाननानै मोननाय रांखौ जोङो बायदि रोखोमाव बाहायनो हायो। जेरै न'खर सलायनायाव बाहायनो हायो। बेनिफ्राय फिसा फिसौ फोरोंनायाव फिसा फिसौनि गाननाय जोमनाय नांगौफोरखौ जोङो बायनो हायो बिसोरनि स्कुलनि फरायसालियाव थांनायाव नांगौ जानाय बहि, खलम बेफोरबायदिखौ बायनानै होनो हायो। बिसोरनि थांलाय फैलायनि था खाय खरसा बाय होनो हायो। बिनिफ्राय आरो बायदि रोखोमनि गुबुन खरसाफोरावबो जों बेफोरखौ बाहायनो हायो आरो। ओमफ्राय जेब्ला बे खरसाफोरा खम थाङो। फैसाया राङा नोंनाव थाबावो अब्ला बेखौ जोङो उननि थाखाय दोनथुम नोबो हायो जाहाथे माब्लाबा लोमजा साजाफोर जायोब्ला जोङो हरखाबै रावनावबो रां बिनानै मोनाब्ला जों बेफोरखौ बाहायनो थाखाय दोननो हायो।
उम
ओमफ्राय आरो बे बानलुखौ जोङो न' न'वावनो गायनानै लायोब्ला मोजां जायो मानो होनना बुङोब्ला आजिखालि बुरजा बिबाङाव फाननो थाखाय बुहुद रोखोमनि रासायनारि मुलि बाहायनाय जायो। बेनिखायनो न'वाव थानो जानो आन्थाखौ जोङो न'वावनो गायनानै लायोब्ला मोजां जायो। न'खौ न'नि हा सार जेरै गोबोरखि हासार बायदिसिना बुहुद थायो जोंनियाव। गामिफोराव बेफोरखौनो जोङो हासार हिसाबै बाहायनो हायो। आरो बे गोबोरखि हासारफोर बायदिसिना बाहायनाया जेबो देहानि जेंना गोग्लैया।
उम
बुहुद बेफोरखौ बानलुफोरखौ जोङो गायनानै लायोब्ला। जोंखौ रां आरजिनायाव मदद खालामो बुहुदनो।
औ। ओमफ्राय नोंथाङा मा मा रोखोमनि बानलु गायो?
औ जोंनियाथ' बानलु गोसोमबो दङ बानलु गोसोम थायो। बानलु सिब्र' थायो। बानलु फिसा जोंनिया बोददोन होनना बुङो। बानलु बोरदोनबो थायो बेनिफ्राय जेब्ला बानलु बानलु बिफाङा मोजाङै रायो। अब्ला बिनिफ्राय जोङो बे बानलु बिफांनि गेजेराव जोङो साबसिन बानलु फिथाइनि बिफांखौ नायनानै जोङो बेखौ जोलैनि थाखाय बासिनानै दोननाय जायो।
उम
जाहाथे बै बान बै बानलु बिफांनि फिथाइआ जेब्ला मोनो अब्ला बेखौ खानानै मोजाङै फोराननानै दोननाय जायो आरो जाहाथे उनाव बेखौ जोङो आरोबाव बिनि निफ्राय बेगर दिहुननानै बानलु फुलि जोलै बरननो हायो उनाव
औ बिदि आरो ना?
दा नोंथाङाबो मायाबा मोनसे फोरमायनो सानदों नामा?
अ आंहाथ' फोरमायनो दा आङो अब्ला नों साफातनि बागै फोरमायनोसै।
दे फोरमायदो नों
जेनेबा आङो ओन्दैनिफ्रायनो गामियावहाय साफात गायनायखौ नुबोदों आरोना ओंखायनो बेखौनो आं खोन्थानोसै नोंथांनो। ओ गिबियावहाय जोङो साफात ओ खौ जेनेबा जोङो गायनो थाखाय जोंनो हा नांगौ जोंनो हा नांगोन। आरो साफात फुलिनि ओ बेगर नांगोन आरोना बेगरखौ गिबियावनो जोङो माने हा हाखौहायो हासारजों मिक्स खालामग्रोयो आरो। मिक्स खालामनानै बेखौ ओ सालिख'यो आरोना। हाखौ मिहि मिक्स खालामो माने सालिख'नानै बे मिहि मिहि हाखौ ओ माबायाव बे प्लास्टिक थायोना बे प्लास्टिकआवहायो सोयो आरो प्लास्टिकआव सोनो-सोसिगोन बेयावनो बेगरखौबो बे हायावहाय सोफासिगोन आरोना बेफोरखौहायो
बिदिनो आरो सोसिगोन ओमफ्रायो बे बेगरनिफ्राय फुलि ओ खिलिसिगोन आरो जेब्ला बियो खिलिगोन एसे देरगोन अब्ला बेखौहायो ओ गायनाय जागोन आरोना। हायावहाय थियारि खालामखानाय बे ओ माबायावहाय फोथाराव बेखौ गायनाय जागोन आरो लारि लारि गावबा गाव लाइन लाइन सारि सारि बेखौ गायनाय जायो आरो।
ओम बेखौ ओ साफातखौ माने माबायैबो गायनो हायो बेगरखौ नङा लासिनो माबा ओ मा होनो फुलिखोनो दानस'नानैबो जावायनानैबो गायनो हायो आरोना। बे बिफांखौनो दानस'नाय बिनिफ्रायबो खिलियो आरो बेगर आरो बिफां। बे दालाया बेखौबो दाननानै जावैनानै माबानो हायो आरो फुलि खालामग्रोनानै गायनो हायो उनाव। ओमफ्रायो बेखौ बिराद जोथोन लानांगौ जायो आरो सापातखौहाय।
औ
बेयावहायो नोङो मुलिबो सारनांगौ जागोन एम्फौ थैनायनि। इदिनो हाग्रा थैनायफोरनि। ओमफ्राय बे साफात बागानावहाय जेनेबा दैफोर जमा जायैनि थाखाय बे साफात गायनाय खिनि हाखौ गोजौ गोजौ खालामनाय जायो आरो जेन फुलिया माने माबा मा होनगोन बेखौ थैयि बायदि आरो ना। दै दै थाबाथ' बियो सेवलांगोन नालाय बांद्राय दै जमा जायो ब्ला माने थैलांगोन ओंखायनो बे साफात गायनाय हा माबा जायगाखौहाय माने एसे गोजौ गोजौ खालामनाय जायो आरो ना ओमाय गेजेरावहाय माने बिदि गेजेर गेजेरावहायो माबा हाखर बायदि आरो ना। हाखरबायायदि जावनानै दोननाय जायो बेयावहाय जाहाथे दैया माने बोहैलांनाय बायदि आरो बेलेग फारसेखै। अब्लानिया माने दै थां जमा जानाय नङा बेयाव आरो खहा खालामनाय नङा आरो जेनेबा सफाद खौहाय। इदिनो आरोना ओमफाय बेखौहायो जेब्ला गायनानै बियो देरगोन अब्लाथ' बेखौ बिराद जोथोन लानांगौ जायो आरो बिराद हाजिराफोर होनांगौ जा जायो बेखौ हाग्रा‌ फोसाबनो थाखाय ओमफ्रायो बेखौहायो मा होनगोन गोन दानस्रांबाय थानांगौ जायो आरो ना हाग्राफोरखौ ओमफ्राय जेब्ला देरगोन बेखौ साफातखौ खानोबोथ' बेयाव हाजिराबो सोनांगौ जायोना। हाजिरा होनायावबो फैसा थाङो आरो जेनेबा इदिनो हाजिरा लानांगौ जायो नालाय खानो बेखौथ' हाया नालाय हारसिङै
औ।
हाजिरा लानांगौ जायो एफोराव माने अब्लाबो मोनफिननाय जायो आरोना रांखौहायो बे गायनायनि मुलाम्फाखौहाय एसेब्लाबो मोनो आरो।
बेजों जेनेबा साफात बिदि गामियावनो थायोब्ला मोजां आरो गामिनि मानसिफोराबो इदिनो थांनानै थानायनि राहाखौ मोनो जेनेबा गावबा गाव न'खरखौ हेल्प खालामनो हायो आरो गथ' गथथाय खांनायाव हाजिरा मावनानैहायो
औ।
गामिफोरावहायनो जेनेबा बिदि मावोब्ला मोजां आरो गामिनि थाखायबो मोजां। गामि मानसिफोरनि थाखाय जेनेबा हाजिरा मोनो आरोना मानसि फोरा गामिनि मानसि फोरा ओमफ्राय बे मालिकाथ' जेनेबा माबा जाहैसिगोन मा होनगोन खामायनो हासिगोन गावनि ओमफाय लोगोसे लोगोसे गामियो उनाव डेभेलप जालांगोन आरो इदिनो मोनसे मोनसे बिदिनो बिस नेस थायोब्ला मोजां आरो गामिफोराव। गायनो हाबा मोजाङानो।
मोजाङानो जायो आरो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बिजनेस मावनो हायोब्लाथ' मोजां आरोना बयनिबो थाखाय गामिनि थाखायबो गावनि थाखायबो आरो ससायटिनि थाखायबो मोजां आरो बिदि दा नोंथाङा माबाफोर प्लेनिं लादों नामा बेफोरबायदि बिजनेस खालामनो?
औ प्लेनिंखौथ' आङो दायो लाथ'वाखै। दायो आङो माने गुबुन मोनसे खामानियाव एसे बेस्थ' जानानै दंथ'यो बेनिखायनो प्लेनिं गैथ'वा। बिनि उनावहाय बे खामानिया जोबनायनि उनावहाय लानोसै।
औ दायो जेनेबा मा खामानियाव बेस्थ' नोंथाङा?
आङो दायो दिप दिप्ल'मा लानायावसो एसे एसे बेस्थ' जानानै दंथ'यो।
थिगानो दे दिडप्ल'माखौ मोजाङै फोजोबना लाग्रोदो बेनि उनावहाय
औ बेखौ फोजोबना लाग्रोनोसै।
औ।
जाहाथे उनाव मोजां सुबिदा फैयो